खोनादोंना नोंथां।
थां।
औ आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायनो होननानै हरनाय जादोंमोन सम होनो हागोन ना नोंथाङा।
औ हागोन नोंथां आयदाखौ फोरमायना होब्ला मोजां जागोन नामा।
औ जों आयदाया माने आबहावानि सायाव सावरायलायनोसै।
जागोन दे नोंथां जागायदो।
आबहावा होनोब्ला जोंनि सोरगिदिं थानाय जिब जुनार बिफां लाइफां दावमा दाउसा बेखौनो जों आबहावा होननानै मिथियो नङा होमबाना।
औ नंगौ नोंथां।
उम। आबहावा माने बेनो। आरो आबहावा हावाया जोङो। सुबुं माहारिनि थाखाय जोबोर गोनांथार जों आबहावाखौ साखोन सिखोनै लाखिनांगौ माने बे बारहावाखौ माने आबहावा गुबुंले जायोब्ला जों। सुबुं माहारिनि हां लानाय हगारनायाव जोंहा प्रब्लेम जायो बा गेसाव गोफोन मोनामनाय हाबोब्ला जोंहा बेमार आजार सोमजिनो हागौ।
औ नंगौ नोंथां
बेनिखायनो जोङो जोंनि आबहावा खौ गोगोयै लाखिनाया जोबोर गाहाम होननानै आं सानो आरो।
आरो जोङो आबहावा लाखिनोब्ला जोङो मा मा मावनांगोन होननानै नोंथाङा सानो? फोरमायनो हागोन ना?
हागोन बिनि सायाव माने जों आबहावाखौ गोग्गो लाखिनोब्ला जोङो जोंनि सोरगिदिं थानाय न'खरनि बा टाउन सहरनि साखाथि फाखाथिनि गेसाव फोनफोरखौ जोङो जेराव मेराव गारनाङा जोङो जिब जुनार थैनायफोरखौ गोथौ हाखर जावनानै फबनांगोन आरो जोङो बिफां लाइफांखौ दानफायनायनि अनगायै जोङो बिफां लाइफांखौ साफ्रामबो जोङो गायनांगोन आरो मा होन आरो दाखोर दालाफोरखौ जोङो सिबनानै गोथौ हाखराव बा गोजान जायगायाव फबहैनांगोन बेनिखायनो बेयाव बेनो जोंनि मा होनोमोनलाय आबहावाखौ मोजां खालामनायाव माने हेफाजाब खालामगोन आरोखि बेनो माने। जोंनि आबहावाखौबो गोग्गो खालामनाय माबागोन
बिदिब्ला बिदिब्ला नोंथांनि बायदिब्ला आथि थिखालावहाय आबाहावा आबहावायाहाय मा मा मा बिथिङावहाय ओ गुबुंले जानो हमदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
आबहावा गुबुंले जानायनि मेन जाहोनाथ' बेनो जाहैबाय जोंहा दानि जुगाव गोबां बिबांनि गारि मथर ओंखारबाय गोबां बिबांनि गारि मथरा सालायोबा बा दाब्रायोबा उखुन्दैया बे आबहावायाव ओंखारनानै जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामो आरो कल कारखानानिफ्राय ओंखारनाय खुन्दैआबो जोंनि आबहावायाव बा बारमडलाव गुबुंनानै बा गेब्रेंनानै जोंखौ सुबुं माहारिखौ बेमार आजार जानायाव मदद खालामो बा माबा सोमजिहोयो आरोखि बेनिखायनो जोङो मा होनो गारि मथर सालायनायखौ बा कल खारााखाना दिहुननायखौ जे खमायनांगौ होननानै आं सानो आरोखि।
औ नंगौ।
बेखिनि औ। नोंथाङाबो बे आबहावानि बा बारहावानि सायाव फंनैसो बुंहरनो हागोन नामा ओरैनो?
औ हागोन नोंथां नोंथाङा आंनो जाखिनि आबहावानि बागै फोरमायलांबाय बेफोर गासैबो सैथो। गासै जोंनि आ आबहावा गुबुंले जानायनि गुदियाव जों सुबुं अनजिमा बांनाय मानो होनना बुङोबा जोङो सुबुं अन मा बांनाय लोगो लोगो जोंहा गासैबो माने जोंनो थानाय जाय या गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय गासैबो माने जों जोंनि थाखाय माने सुबुं अनाया बांनाय लोग लोगो जोंनो गोबांनिफ्राय गोबां नांगौआ बाराद्राय जायो नालाय बेनिखायनो जोङो गास सै सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउ उनाव ओ जेरै जोङो गोबांथार गारि मथर बाहा हायबाय आरो थानाय जायगानि थाखाय जोङो थानाय जायगा बानायनो थाखाय ज जोङो हाग्रा आरिखौ एवस्रांनानै बेवहाय बिफां लाइफांखौ दानफायनानै गाव गावनि थानाय थाग्रा खुलि बानायनो न'गायसनबाय। नङा होमबा नोंथां? जायनि जाहोनाव जोङो गोबां हाग्रा बार हाय लोगोसे दंफां लाइफांखौबो जोङो दानफाय नांगौ गोनांथि जाबाय फिन दानफायखांनायनि उनाव। जों सुबुं माहारिया बेखौ गायफिनाखै। गायदोंब्लाबो फांसे फांनै गायनायनि जा उनावहाय माने बेखौ जोथोन लाया जायनि थाखाय जोंहा। मा होनो। अखानि बिबाङा खमायलांनो हमदों नङा होमबा नोंथां?
मा होनो अखानि बिबाङा खमायलांनाय लोगो लोगो जोंहा ओ बेवहाय गांसो आरिफोरा रज'नाया खम जाबाय आबादफोरा मोजाङै जालिया। जायनि थाखाय जों स सुबुं माहारिया गोबां माने खस्थ' भुगिनांगौ गोनां जा जादों आर रो लोगोसेनो जिब जुनारफोराबो खस्थ' मोनलांदों। मानो होनना बुंबा जिब-जुनारा आ गांसोखौ जानानै थांनानै थायो नङा होमबा?
बिफां लाइफां थाब्लासो अखायाबो हानाया गोबां जायो नालाय। बिनिखायनो बिफां लाइफां दानफायनायनि जाउनाव माने बोथोरनि समाव अखाफ्राबो नांगौ समाव हाला माने खौ जों नुनो मोनसै बे आरो। ओरै दैज्लां बोथोरावनो अखा हाला बिदिनो जों गायनाय फुनाया थालांसै अखा हायैनि जाउनाव बिदिनो जाहैयो आरो। थांनाय बोसोराव थ' अखा हायैनि जाउनावनो गोबां जायगा लायै जायगा जों माइखौ गायनो मोनैखौ जों नुनो मोननाय जादों।
बि जोंनाथ' आदारनि थाखाय आंखालाथ' जाखागोन आरो
ओम जौैयेन ओनसोलाव
औ। बे बेफोरबायदिनो नोंथाङा बे बुंलांबाय गोबांथार गारि मटर ओ सालायनायनि जाउनाव नाव आरो कलकारखानि फ्राय ओंखारनाय उखुन्दै आरो गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरा जोंनि बारहावाखौ गेब्रें होबोदों। जाय बारहावा खौ जोङो हां लानानै थांनानै थायो बे बारखौ बैफोर गाज्रि उखुन्दैया गलाय मोन्देर जानानैहाय माने गिज्रा खालामदों आरो बारखौ। जायनि थाखाय जोङो हां लानायाव गोबां खस्थ' मोन दों लोगोसेनो गोबां बेमार आजार जोंबो भुगिनांगौ जानानै फैदों नङा होमबा नों
औ औ नंगौ नोंथां नोंगौ औ।
जोङो हानि बेलायावबो गेब्रेंनायखौ नुयो जेरै जोङो मा होनना बुङो आबाद मावनो थाखाय माने दखरसे हायावनो गोबांथार फसल मोननो थाखाय जोङो बे हा हायावहाय रासायनारि हासार मुवाफोर खालामो नङा होनबा औ गोबां थार रासायनिक हासार बाहायब्ला हाया गाज्रि जालांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो अखा हा अखा हायोब्ला औ अखा हानायनि गेजेरजोंहाय बे हायाव होनाय रासायनारि मुवाफोराहाय ओ दैजों सुस्रा लांनानै दैमा बिलोफोरावहाय गलाय मेदेर जाहैदों जाय दैखौ जि जिब जुनार फोरा लोंनानैहाय गोबां बेमार आजार जानायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो
औ औ सैथो औ बे हायाव माने रासायनारि हासार होनायनि जाउनावनो जोंनि बे हायाबो थैबाय माने आबादा हासार होआब्लानो मोजां जाला दानि जुगाव माने गोदोनि समाव जोङो हासारबो बाहायनाया खममोन माने हाया जोंनियानो माने फुलुंगोनां खामोन आरो ना गोदोनि दिनाव
नंगौ आरो जों आथिखालनि
गोबोरखि हासार बोरमा खि हासार बायदि सारनानैनो जोङो आबाद खौ दिहुननायखौ जों नुनो मोनोम आरो गोदोनि समाव
औ नोंगौ।
उम।
बिदिनो आथिखालावथ' गोबां बेफोरबायदि बाहायनायनि जाउनावनो मैगं थाइगं गायोब्लाबो माने जोङो गोबोरखि हासारजोंल' जाला एम्फौ जानाय माबा आबादफोरखौ मोजां जानाय नंला ना नोंथां?
औ नंगौ औ। फोखांनायनि उनावबो जोङो बैयाव मैगं थाइगं जेरै मुला आलु बेफोरबो मो उम।। बेफोरबो माबायावनो गोलैयो नङा होमबाना ओमफ्राय बिनि जाउनावनो जोंनि देहायाव ओरै बेमार आजार जानायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो बेनिखायनो जोङो रासायनारि हासार बाहायनायनि अनगायै न'खरनि बा मोसौ नि बोरमा खि गोबोरखि बेफोर हासारखौ बाहायोब्ला जोङो बेमार आजार जानायनि फ्राय जोङो बासायगोनखौ आं सानहरो आरो स औ दा बेनि अनगायै नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो हाबावगोन नामा?
ओ मानसिनि सुबुं अनजिमा बांनाय सुबुं अनजिमानि मावनाय बिफोरनि दारैनो जादों होननबाबो बुंब्लाबो बांद्राय जाया होननानै आं सानो
औ औ नंगौ।
जों गासै गासै सुबुं अनजिमाया गावनि नांगौ बायदियै ओ मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै लायो आरो मिथिंगानो जों जेबो फिननो हाया माने जों फोजोबस्रांङोल' जोङो मिथिंगानो जेबो होफिननो हाया बेबायदि
उम उम।
गासै सुबुं माहारियानो सांग्रां जानानै आबहावाखौ संरैखा लाखिनांगौ। होननानै नोंथां।
बिदिब्ला नोंथांनिफ्राय आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोनखौ मिन्थिनायनि थाखाय साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम
नोंथांनिसिमबो आंनि फ्राय रोजा रोजा साबायखरखौ बावहरबाय नोंथां
खौ। बेयावनो बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा होमब ना नोंथां दे।